औ औ नोंथांखौ अ फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ आंनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय
आंनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां नोंथाङा आंनियाव मानोबाफोर कल खालामदोंमोन नामा?
औ खालामदोंमोन ओ दिनै ओ जोङो अ बैसागोनि सोमोन्दै रायलायनो आखायाव लानोसै ना
अ जागोन दे नोंथां
ओमफ्राय बैसागु होनोब्लाथ' जोंनि ओ बर'नि देरसिन फोरबो
नोंगौ नोंथां थारैनो
औ बैसागुनि ओ सेलिब्रेसन खालामनायनि सिगां जोङो अ फार्स्ट ओ सैथ्र दाननि जोबथि सानखौ मोसौ बैसागु हिसाबै ओ फालिनाय जायो आरो ओ से-से स से साननिफ्राय आरो मानसि बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो मोसौ बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' ओरैनो ओ जोङो मोसौखौ ओ फुंबिलियावनो लाव फान्थाव ओ थाराय हा- ग्रा बेफोरबायदि जोंहा बुयै बुयै जोङो ओ दैमा एबा फुख्रिसिम होनानै लाङो जाय जोङो मोसौखौ थुखैनाय बा थाग थियारि खालामनानै मोसौखौ ओ मोजाङै ओ थुखैयो
नोंगौ नोंथां
ओमफ्राय मोसौखौ जोङो दुब्लि फोथाराव हगारसारनानै होयो जोङो मोसौखौ ओ मोसौ गलियाव गोदान फागाजों खायो आरो मोसौनि बागै ओ मोसौनि थाखाय जोङो आलारि बाथि सावो जाहाथे बेनि जिउआ गोलाव जाथों एबा बेराम आजारनि ओमफ्राय बारग'थों होननानै जों इसोरनियाव आर'ज गाबनानै मोसौ बैसागो हिसाबै जों बै सानखौ फालिनाय जायो। नेक्स सान ओ सेट ओ से तारिखनिफ्राय जोङो मानसि बैसागो हिसाबै फालिनाय जायो बै सानखालि ओ जों बयबो फुङावनो थाब ओ थाग थियारि जानानै एबा दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै उन्दैया गेदेरखौ ओ मा खुलुमो आरो गेदेरा उन्दैनो मान होयो एबा जोङो गामिनि थानसालियाव थांनानै ओ बयबो गेदेर उन्दै सनमान होलायो ओमफ्राय औ बै सानखालि ओ जों गासिबो रावबो रावजोंबो एना एनि गैयाजासे ओ जोङो रायज्लायनाय रंजानाय एबा ओ ओ गावनि जोंनि बर' हारिनि आर'नाइ बेफोरखौ ओ गेदेरनो जोङो मान होनाय हिसाबै जोङो बै सानखालि ओ नुनो मोनो
नंगौ नोंथां
ओ बैसागो होननानै बुङोब्लाथ' जों जोंनि बर'नि देरसिन फोरबो बेयाव जोङो गासिबो बयबो ओ नैथि साननिफ्राय जोङो खाम सिफुं सेरजा आरो जथा दामजु आइजें लानानै जोङो सेंग्रा सिख्ला गामिनि बोराय बुरै गासिबो रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो गामिनि गासैबो ओ थासारियानो बै बै बै सानस स्निनि हाबाफारि जेनेबा बैसागोनि बै दिनफोराव गोजोन हामलायनाय एबा ओ गामिनि थासारिनि एसे ओ थासारियाव रंजानाय बाजानाया माने सोलियो मोजांनो
नोंगौ नोंथां
ओ बैसागो बोथोर सफैनाय लोगो लोगो दाउखौऔफोराबो जेनेबा ओ सोदोब हगारो जाय बिफांनि दालायाव बानानै ओ जोबोद ओ मिलौहाब देंखोजों ओ खौवौ खौवौ ओ रोजाबो
नंगौ नोंथां ओ नोंथां बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बैसागुनि समाव ओ जायखौ जों ओ बुंनाय जायो गोखा गोखै जानाय ओ बे गोखा गोखै जानाय फोरबोआ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ दङना गैया? आरो बेखौ दङब्ला माबा माब्लानि सानाव संनानै जायो आरो मा मा मैगंजों संनानै जायो नोंथाङा ओ फोरमायथिनो हागोन
औ उम गोखा गोखै जानाय होनोब्लाथ' ओ जोंनि नै बेयाव ओनसोलाव ओ स्पेसेलि ओ दिंखिया दिंखिया बायदिनो मैगं थाइगं खाबथिंनानै ओ दिंखिया ओ थास' आरो बेफोरबायदिनो ओ हाग्रा बंग्रानि ओ
थाग्रा मैगंनि मैगंफोर औनो थां आरो बे हाग्रा बेगार थां निफ्राय हाग्रा बैग्रा हाग्रा बंग्रानि मैगं बेफोरखौ माजों संनानै जायो नोंथांमोननि हालामाव खा खाखांनायनि उनावहाय
ओ खाखांनायनि खाखांनायनि उनाव ओ बिदिनो गासिबो जानायनि बे माबाया ओ संनाया बेलेग बेलेग सङो ओ जेनेबा सोरबा जायो बेदरजों संनानै जायो सोरहाबा ओरैनो बेबायदिनो ओरैनो सिम्पोलबो जायो ओमफ्राय औ जानायनि औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बैसागुनि समाव ओ मोसौ थुखैनायाव लाव फान्थाव बा हालदै बाहायो बे लाव फान्थावखौ ओ मोसौ थुखैनाय साननिफ्राय सानबेसेसिमहालागै ओ बे लाव फान्थावखौ ओंख्रि जाया बेनि बागै नोंथां फोरमायथिनो हागोन नामा? ना नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मोसौ थुखै खालिनिफ्रायनो लावबा फान्थावखौ जानाय नेम दं नामा
ओ बै सानखालिथ' लाव फान्थावखौ जोंनिया जानाय जाया ओ
सानबैसिम सिम हालागै ओ बे लाव मैगं बा फान्थाव मैगंखौ नोंथांमोननि हालामाव संनानै जाया
औ ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला नैयाव जोंनि ओनसोलाव साननैयाव लागै थायो बेनि उनाव जोङो लाव फान्थाइखौ जानो हायो साननै सिमहालागै मोसौ -मोसौ थुखैनाय साननिफ्राय जानाय जाया औ
अ बिदिब्ला नोंथां जोंनि हालामाव ओ बैसागुखौ माबोरै खुंफुंनाय जायो नोंथांनो आं बेनि बागै फंनैसो बा सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायनो नाजादों नोंथाङा बिदिब्ला खोनासंनो हागोन ना?
औ -औ हागोन हागोन
ओ बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' बैसागुआ गोदोनिफ्रायनो बर'फोरजों खुंजानाय मोनसे फोरबो जाय फोरबोखौ ब-बर'फ्रा ओ बर'फोरनि आमाय थख्लब बा थुख्लु होननानै जों बुंनो हायो ओ बैसा सागु फोरबोआव जों सेथि सानखौ मोसौनि बैसागु आरो नैथि सानखौ मानसिनि बैसागु होननानै जोंनि हालामाव बुंनाय जायो सेथि बैसागु खालि ओ मोसौनि बैसागु बे बैसागुआव ओ न'नि आबादारि बा न'खरनि गारजेन ओ बिथांमोनहा मोसौ थुखैनो थाखाय नांगौ जानाय हाग्रानि बाख्रिखब थाराय आरो गोबां ओ हाग्रानि ओ मोखोना बिलाइ बेैफोर बायदि नांगौ जानाय मुवाफोरखौ ओ बैसागुनि सानसे सिगां सैथ्र' मासनि लास्टावहायनो बेफोरखौ बुथुमनायखौ नुनो मोनो आरो जेब्ला बैसाग दाननि सेथि सान अब्ला फुंबिलि समावनो ओंखाम संग्रा ओ न'निफ्राय दो दोख्लानि ओ हांगारफोरखौ सिखा बा जायखिजाया गोबौ जिरादफोरजों एरख'नानै थाव गुबैजों ओ फुननानै बे थावखौबो जों फुनलानानै ओ मोसौनि बिखुङाव दाग्ला दाग्लि गा फुनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो मोसौखौ हगारना लांनानै फख्रि बा जाम्फै बा दैमा बेफोराव थुखैनायखौ नुनो मोनो नाथाय आथिखालाव दैमाफोरा दंग'आव बा जाम्फैयाव रान्ला न'खरनि ओम दंखल बा दैखरावनो बाल्थिंजों बा मटर मेसिन बेफोरजों थुखैनायखौ नुनो मोनो बे थुखैनाय समाव जो जों लाव फान्थाव बा हालद। दि बेफोर फिसा- फिसा थुख्रा हानानै लानाय बेखौ जों मोसौनि बिखुङाव खुबै -खुबै बा सारसो -सारसो मोसौ थुखैनायखौ जों नुनो मोनो
औ -औ
आथिखालि ओ सिगाङाव खाबोबाय थानाय मोसौनि दुरुं बा भागा बेखौ बैदि आथिखालिनिफ्राय खानाय जाया बैदिनिफ्राय गोदान फागा ओ मोसौनो खानाय जायो उम आरो बिनि अनगायै नैथि सानखालि मानसिनि बैसागु बे फोरबोआव न'खरनि बयबो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै बोराइ बाथौनि सेराव आरज खालामो आरो उन्दैया गेदेरखौ मान होनाय गिदिरा उन्दैखौ अननाय बेबायदि जायो आरो बेबायदिनो गामिनि बयबो ज' ओंखारलायनानै जोंनि ओनसोलाव न'खर- न'खर मागिनाय बैफोरखौ नुनो मोनो आरो बे मागिनायाव मागिजाग्रा न'खरा ओ मागिग्राफोरनो रां हरनायखौ जों नुनो मोनो आ आरो बे रां हरनायजोंनो जों बा बयबो जयैनो रायजोनि खानानै खाना जानाय बा पार्टि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव लान्दन बैसागु मोसानाय हाबाफारिखौबो नुनो मोनो नोंथां
औ
लान्दान बैसागु मोसानाय हाबाफारिया बैसागुनि नैथि साननिफ्रायनो जागायो आरो जेब्ला गुबुन दाबसे जायगायाव लान्दान बैसागु मोसानो थांङो बे समाव मोसायारि मोसाखावरि बादायारिफोरा सेंग्रा बा सिख्लासा लाइमोनफोरा गुबुन गाबनि बा मोनसे रंनिनो दख'ना गाननायखौ जों नुनो मोनो हिनजावसाफोरा गोमो गाबनि दखना गोजा गाबनि फास्रा आरो गोजा गाबनि ब्लाउस आरो समायना रमायना बाजारनि निफ्राय मोननाय बिबारफोरजों खानाय खपायाव खानाय न मोसानाय आरो हौवासाफोरखौ गामसा गोथां गस्ला गुफुर आरो आरनाइ खरआव खावखानायखौ नुनो मोनो नोंगौ नोंथां आरो बे बायदिनो बे लांदां बैसागु मोसानाय समाव जोंनि ओनसोलाव खुगाजोंनो खुगाजोंनो मेथाइ खननानै मोसानायखौ नुनो मोनो आरो बे मोसानाय समाव बर'नि दामग्रा दामु जायफोरखौ जों खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बेफोरखौ दामनानै मोसानायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो बेबायदिनो सान जायोब्ला जोंनि ओनसोलाव बे गोखा गोखै मैगं जायफोरखौ जों हाग्रानिफ्राय मोननाय जायो बेफोरखौ जयैनो अमा बेदर बा दाउ बेदरजों सं संनानै जायो ओह बेखौ जायोब्ला फोथायोखि गोदान बोसोराव फैनाय बेमार आजारा जाहाथे जोंनि देहायाव जाया बेखौ फोथायनानै जोंनि ओनसोलाव बे साथिथि बा बे गोखा गोखै संनाय मैगंखौ जायो बिदिब्ला नोंथां जों बैसागु आयदानि सायाव सावरायनाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा
औ औ औ